औ नोंथां खोनानो हादोंना औ औ खुलुमबाय नों थां औ औ औ जों औ आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबुन जाहोनानो जाबाय औ नोंथाङा औ नोंसिनि ओनसोलथिंनि बेबायदिनो हान्था मेला राहा एबा दावबायनायनि सो मोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ आं नोंथांनो जोंनि ओनसोलनि जोंनि दावबायनाय बाहान्था मेलाफोरनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सा नोंथांङा फोरमायनाय लेखा आ ङो फोरमायनो सानबाय नोंथांङा खोनासंलांदो जोंनि ओनसोलाव गुबैयै दावबायनाय होनना बुंङो ब्ला जों लावखार ओंखाम जानाय जायगाफोरखौनो मख'ग्रोनांगोन गिबियावनो बेफोर जाहैबाय जोंनि ओनसोल एबा साखाथियाव थानाय गाहाम मुंदांखा हा औ लावखार ओंखाम जानाय एबा दावबायनायनि जायगानि मुङानो जाहैबाय सौकि बे सक सौकि दोङो बेनिफाय बे साखाथियावनो दोङो दारागाव दारागावहा पिकनिक एबा लाखांखां जायगा बेनि उनाव दोङो जोंनि ओनसोलावनो बगामा ति एबा गुफुर हाबो होनना बुंनाय जायो लुबैयोै आरो मोनसे दंबावो नोंथां बे जाहैबाय ओ मानास मानस ओ मानास नेसनेल पार्कबो होनना बुङो बेखौ हायुङारि ओ हाग्रा मा आरो गिबियावनो आं नोंथांनो जोंनि बो गाननाय सौकि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों ओ सौकिया जाहैबाय बाक्सा जिल्ला जोंनि बाक्सा जिल्लायाव थानाय भुटान सिमायाव थानाय मोनसे लावखान ओंखाम जाग्रा जायगा बेयाव औ
गोबां सुबुंफोरानो गासैबो समावनो फैनाय जायो बेरायनो बेहाय मोनसे ओरैबायदि समायना नुथायारि नोंथां ओ बेयो जाबाय ओ भारत आरो सिमा सिमानि मोनसे ओनसोल बेयाव जाबाय दोङो ओरैबायदि भुटान हाजोनि निफ्राय एबा भुटान रायजोनिफ्राय फैनाय ओ दैमा दै दैख्लायबोननाय दै बेनो जाबाय फाग्ला दैमा होनना बुङो बे दैमानि मुंखौ बे सौकि होननाय जागायाव मोननै दैमाया लोगो नांनानै औ मोनसे जायगाखौ समायना जाय गाखौ सोरजिदों बेनो जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय फाग्ला दैमा आरो मोनसेया जाहैबाय दिरिं दैमाबो होनना बुंनाय मिथिनाय जायो बे मोन दैमायानो ज' नांफैनानै अ मोनसेथिं फारसेथिं जाफैदों फाग्लादिया आरो फाग्लि फारसे जादों दिदिं दैमा होननानै होननाय जायगा दैमा जाफैदों आरो बे जायगाया जाहैबाय ओरैबायदि समायना मिथिंगायारि नुथाय ओ साखिं जाहैबाय ओ गं औ गंगार हाजो एबा भुटान हाजो आरो जाहैबाय हायेनखि जाहैबाय खोलाखि बेयाव हायेन बे सिम जायो बे जायगाया भारत आरो जोबोर समायना बेहाय मोनफ्रोमबो दानाव गोबां दावबायारिफोरा बेयाव दावबायहैनाय जायो जेब्ला ओ गोदान बोसोर गोदान बोसोरनि लावखार ओंखाम जानाय होनना बुङोब्ला दिसेम्बर दान गोजाम बोसोरखौ गोजाम बोसोरखौ थांनायनि आरो गोदान बोसोर खौ बरायनायनि बे जायो आरो बेखौ लावखार ओंखाम जानाय बे समाव गोबां ओ आसा आसामनि सुबुंफोरा दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा फैनानै बेयाव लावखार ओंखाम बोथिसे एसे रंजानानै जाफैनाय जायो आरो गोबां सुबुङानो बेहाय फैनानै रंजायो लावखार ओंखाम जायो दुगै फैयो आरो बे जागायाव जोबोद समायना ओ मोनसे गो गोजै हाजो दङो मोनसे हुमान मनदिर बेनि गाहायाव दङो गोबां फिसा फिसा दालां समायना समायना नुथाय बे जायगायाव जेब्ला दावबायनो थाङो सनालि बान्दोरफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेहााय दावराइ मैदेरफोरखौबो नुनाय नुनो मोननाय जायो आरो बे जायगायाव आरो गोबां दंफां लाइफां दङ आरो बे जायगाया जोबोद गुवार जोबोद निजोम थानानै जोबोद मोजां मोनो आरो बेनि फ्राय दोङो जोंनि साखाथियावनो मोनसे जोबोद समायना मुंदांखा जायगा बे जाबाय द दारागाव आरो बे जाबाय ओ लामाखौ बेखौ बेयाव थांनोब्ला गिबियावनो ओ जोङो बरमाजों हाबनांगोन बरमाजों हाबनानै मसलपुर लामाजों ओरै थांनांगोन थांनानै निखासि थांनानै बे दारागाव होननाय जायगा सहैनो हायो आरो लामाफोराबो हान्थिनायनि थाखाय थाखाय जोबोद मोजां दासान्दि बेयाव गोबां सुबुं फोरानो बेहाय दा दैज्लां बोथोर जाबाय दुगैनो थांगोन जोबोद गुसु नालाय दैया जोबोद मोजां समायना मिथिंगानि नुथायाइ फारसेथिं गोजौ फाहार एबा हाजो बेनिफ्राय समायना हायेनखौ नुनाय जायो आरो जोबोद समायना बे जायगाया आरो दंबावो जोंनि ओनसोलावनो मा होनो बगामाथि एबा गुफुर हा होननानै बुंनाय जायो बियो जाहैबाय दा गोदान जोंनि तामुलपुर जिल्लायाव गोग्लैयो होननानै जों बुंजायो बे जोंनिफ्रायनो जोबोद खाथि जोंनिफ्राय खमसे खम थामजि किल'मिटारसोल'सो गोजान जायो आरो बे जायगाया जोबोद समायना बे एबो भुटान भुटान आरो भारत सिमायाव दङ बेयो जोंनि जोबोद समायना बेयावबो बेयावबो गोबां आसामनि दाब दाब जायगानि सुबुंफोरानो बेयाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बोसोरफ्रोमबो ओ दिसेम्बर आरो जानुवारि दानाव ओ गोबां लावखार ओंखाम जानो फैयो आरो बेहाय जोबोद समायना बेहाय हाया जोबोद गु हाया गुफुरनि थाखायनो बिनि मुंखौ बगाामाथि होनना दोननाय जादों आरो बेयाव जोबोद अन्थाइफोराबो गुफुर गुफुर आरो जोबोद मिथिंगायारि समायना नुथाय गोजौआव दोङो हाजो सायाव बुध्द मन्दिर गाहायाव दोङो बाथौ मन्दिर बिदिनो शिब मन्दिर दङ बिदिनो गोबां मन्दिरफोरबो दङ नुनो मोनो आरो बेहाय जायगाया ओरैबायदि गुवार आरो ओरैबायदि समायना आरो बेयावबो गोबां दावराइ बान्दोर मोख्रा दाउ मा होनो दाउ मैना बेफोरखौ नुनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदि
औ नोंथां जोङो नोंथां दावबायनाय होननानै बुङोबा मा होननानै बुङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे खानथिया जोंहा दंबोयो जोंहा बेबायदिनो जोङो ज' थानो रों रोङैनिफ्राय लानानै बा जोङो माखासे न' बां लुनानै थानो रोङै निफ्राय लानानै बा अन्थाइ मुगाखौ लानानै जोङो बै समावनो जोंहा दावबायनाय हुदाया दङमोन जेन'बा जोङो बै समाव जोङो मिथिनो मोननाय बादिब्ला आदारनि थाखाय दावबायनाया जायोमोन जोंहा जेनेबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम आदार नागिरनायनि जोहै आदार नागिरथिंनायाव जोंहा बेबायदिनो थाबथिंनो बा दावबायथिंनो गोनां जायोमोन जेरैहाय हाय जोङो मोनसे जायगायाव ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन आदार नागिरनानै जेनेबा गोदोनि समावथ' जोङो बेबायदिनो जिब जुनार बुथारनानैसो जायोमोन नालाय बे समाव जों ओ बे मा होनना बुङो बै समनि मानसिफोरा बेबायदिनो जा मोनसे जायगायाव दखल खालामबाय आरो बेबायदिनो अन्थाइ दन्दल बायदिसिनायाव थाबाय बिनिफ्राय जों ओ माखासे जिब जुनारफोर ओ बुथारबाय बेफ्राय जाबाय मैहुर खालामबाय ना माखासे समाव जोङो बे समाव आदार आदारा जेनेबा नांगौसेबां गैलाबाथाय बिसोरो मा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जाय गासिम थांलायबाय आरो बै बे जा हैबाय जोंहा अन्थाइ मुगा समनि ओ बेयावबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो होमबा दावबायनाय खान्थिया दङ' होननानै जोङो मिथिनो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालनि दावबायनायखौ जोङो ओरैबायदि नुनो मोनबाय जोङो ओ फ्राय आदारनि थाखाय नङा फ्राय मा होनना बुंदों गावनि ओ आदारनि थाखायबो बुंनांगोन आरो गावनि माखासे मोजां सुबिदानि थाखायबो दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेनेबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थाहैनाय बेबो मोनसे दावबायनाय आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालनि दावबायनाय एबा हान्था मेलानि राहाया जोंहा गोबां ओ जौगा दारिमिन बा जौगा थाखोनिसै जेन'बा जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनोबा खम समनि गेजेरावनो बा जोङो खस्थ' लायालासे थांनो हायो जेरैहाय गोदोहाय मा थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन। आरो बेबायदिनो माखासे मा होननानै बुङो ओ माखासे थाबायनानै थांनाय बा साइकेल समाव साइकेलजों थांनाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गारि मथर रेलगारि एबा बिरखं बेफोरबायदिनो गोबां ओ बेबायदिनो दैनि गेजेरजोंबो जाहाज बेफोरजों जोङो दाव बायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे दावबायनायखौ जोङो मख'नो हायो जेरैहाय जोङो ओ लावखार ओंखाम जानो दावबायनाय बा फरायसालिनि सोलोंथाइजों लोब्बा लाखिनानै सोलोंथायारि दावबायनाय नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ जोङो मख'नो हायो आरो। जोङो सोलोंथायारि दावबायनाय होननानै बुङोबा सोलोंथायारि दावबायनाय बेखौ जोङो मानो लायो होननानै बुङोबा बेयाव मोनसे जोंहा गुबै ओ थि दङ' बेखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो सोलोंथाय ओ फरायसालिनि सोलोंथाइखौ खौ जोङो सोलोंबा जाया बेजों लोगोसे जोङो गुबुन बायरानि जोंङो आबहावा आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ सोलोंथाइफोरखौ लानो गोनां जायो आरो जोङो गा ओ गोसो खौ मोजां खालामनो बा गोसोखौ स्रां खालामनो थाखायबो जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बेखौ नोजोर बोनानै जोंहा माखासे फराफारि आयदाफोराव जोङो थिसनना होनायखौ नुनो मोनो जेराव सोलोंथायारि दावबायनायजों लोगोसे ओंखाम लावखार ओंखाम जानाय बैफोरबायदि ओ आयदाखौ लानानै जोङो दावबायनायफोरा जोंहा मोनसे मोजां थावनि बा मोजां जायगाखौ जोंङो साय ख'नानै लागोरनाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ फरायसालिनि मुङै थांनाय जायो आरो बै जायगायाव जोङो ओरैबायदि जायगाफोरखौ सायख'नानै लायो जे जाय जायगायाव जोङो जोंनि बा गावनि निजा थानाय जायगानिफ्राय गुबुन आबहावा दङ' बे जायगाखौ जोङो साय ख'नाय जायो बेबायदिनो बिनि लावखार ओंखाम जानाय बा दावबायनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोङो बेयाव गुबुन जायगानि जोंहा माखासे ओ जायगायारि थासारि आरो बिनि माखासे सुबुंफोरनि थांना थानायनि राहा आरो आबाद मावनाय खान्थि गुबुन गुबुन बायदि बायदि जिब-जुनार बायदिसिना बेफोरनि सायाव जोंहा नायबिजिर नाय बा जोंहा माखासे ओ फोरमान बिलाइ लिरनाय बा माखासे ओ लिरसु लिरसु सुंथाइ लिरनाय बेफोरनि बेफोरनि सायाव नोजोर बोनानै बैफोरबायदि सोलोंथाइयारि दावबायनायखौ होनाय जायो। बैफोरबायदि जायगायाव थांनानै खालि बेयाव दावबायनानैल' था थाहैनाय जाया जेन'बा सोलोंथायारि दावबायनाय होननाय लोगो लोगो जोङो बैयाव बै जायगायाव मा नुदों बा बै जायगानि मान माबायदि सोलिनानै थायो बै जायगानि मानसिफोरा मा रावलायायो बै जायगानि मानसिफोरा माबायदि गाननाय जोमनाय जोमो बै बायदि जायगानि मानसिफोरा माबायदि जानाय आदार बा मा मा आबादफोरखौ मावनाय जायो बेफोर गासैखौबो लानानै जोंहा मोनसे मा होननानै रिपर्ट लिरनानै होनांगौ जायो बियो मोनसे गोनांथार आयदा बेनिखायनो बेखौ ओ फरायसालिनि सोलोंथ सोलोंथाइनि आयदाजों लोगोसे जोंहा ओ सोलोंथायारि दावबायनाय बे आयदाखौ जोङो लाफानायखौ नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनायनि गेजेरजों जेनेबा बै जायगानि आबहावा बहावानि सोमोन्दै आरो बेबायदिनो जुनारसालिफोराव दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन जुनारफोर जेरै जोङो जायफोरखौ जोङो बिजाबाव मोननाय जायोमोन नाथाय जों बेखौ मोगथाङाव मोननो हायाना बैफोरखौ मोगथां बा मोगथाङाव मोननो थाखाय जोङो बेबायदिनो। सोलोंथायारि दावबायनाय बा गुबुन न'खरारि दावबायनाय बा। बेबायदिनो हानजायारि दावबायनाय बैफोरबायदि हाबा। हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो नोंथां नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनो। ओ जेन'बा नोंथांनिफ्राय आङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दावबायनायनि सोमोन्दै मिथिनो हाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ नोंथाङा। होमबा जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसैना नोंथां। औ।